बिराद थाइम लायोलै खोनानोनो।
उम। थारा
अ लेर जाबाय।
हो हाबाय।
खोना-खोनाबाय।
गायनाय फुनायखौ सुरु खालामसै।
गायनाय फुनाय सुरु माइ फोग्रोनांगो जाहैबाय।
माया
आयदै बगबान।
गाबोन सानसे मोजां दिनै दिनै बायदि दिन थांबा।
उम गां बुरुनोसै ब्रा गां बुरुनोसै। गाबुरुवाफ्रा थालिद गैला। जावनांगौ मानांगौ मिलाव हैनांगौ आलि खोनांगौ।
ओंखाम महनसेया बे दोआव खयबारसो रुनांगोन?
खननै नांगोनदां। दो बै दोआ आदा मोनजागोन खोमा। आदा मन जागोन दां।
खननै जायोना जाया खननै जायाबाथ' खमथामानो रुनांगोन।
बिदिनो देर घन्टा।
जागोनबायदि मोनदों आं। दसे दसेल'सो रुनाङा।
मा दसेनो गावनांगोन ना?
माइ रुयैखाय मोनथिया हाय आंहा नोंसो रुनांगोन।
ओंखायनो साराय मोनबा मोजां जागौमोनलै साराय गिदिर।
माहाय मोननांगौ? रायजोआव
बांद्राया बे गाबोन रायजोआवनो लायनोसै गाबोन बांद्रायबा।
ख्लाबाव गैया?
एह।
नोंसिन क्लाबाव गैया?
साराय गिदिर गैयानो साराय गिदिरा रायजोआव दंखा दं फन फनसास टागा नामाव
लागासेआव आयु।
बारायो खाना दोनदै।
बेयावबो जायो जानायालाय। दोआवनो जागोन बायदि मोनदां माथो मान्थ्रिफा दोआवनो रुयो। थुन थुन दोआवनो मोजां।
मानो दोआव खामोलै।
माने ओरै दुंलांनानै ओंखाम मोनलाङोना।
आ।
ओरैहाय जाहैबाय खेबसेनो स्रां स्रां गुवार
माबायावल माहाय आय रायजोनि साबियाबा सोरनाव।
साबिया
हाब बेनाव बेसो लाबाय गोदान?
उम
सारायबाब खननै हांनो खननै जागोननादां सारायाव ना खमसिन जायो?
एसे खम जागोन दां।
माया खम ना माइआ?
उस माबाब्रा सारायाव एसे बांसिन जागोन।
खननै फाब
खननै खननैजोंबा देरमन रुजागोन।
उह।
दिन मोजां बायदिब्ला वेदाराव नायनानै गाबोन बस्ता मोनसे सोमखाबावनोसै। ओमफ्राय
गोरनांगोनहाय बेखौ।
जरुलायासैमोन।
अबावबा नों मेलाव हैनांगौ जावनां गौ मानांगौ आलि खोनांगौ। जायो दसेनो जायो गाबोन समफोरनो हैनो मोनगोन मिलाव। दसे लाम मोनबानो जायोब्रा।
ओ ओंखामा राखांबानो जायोना।
दैया रानबानो जायोनो दैया। माइनि दैया। नों सान माइ
माइनि ओ माइनि दै माइनि दै राननायनि खोथा नङारा नों दैखौ दैखौ बुरजा होआ नालाय नों बुरजा होबा बुरजा दैसायाव हायखांनांगौ जाना फैयो थेवबो थालायाव थायो। माने बे जिनिसा रुनायजों खोथा बे एसे गावहांबाय अब्ला बे जाबायब्रा आरो नों अभार बा अभार माबा माइ रुयोब्ला बै ओंखाम गजोबगोन।
गावब्रानानै गावब्रनानै ओंखाम गगोन नैबे गावबानो जाबायब्रा। एसे गावज्रिदबानो सायाव जुदि गावलायलायबायब्ला सिङाव ओंखाम गखाबाय। माने नों बेखौ ओरैनो दुंनांगौल' नालाय बयलिं जाथारनांगौ
मा माइ रुफेरिहाय मोनथिया। आयदिया गैया आंनाव माइ रुफेरैखाय बायो आं।
आं रोंजोबगौलै गासिबो खामानिखौनो। दा मावनायसो जालाना बेफोरखौ आगोलावलाय बेफोरखौ गासिबो एक्सफार्टजोबमोन।
ओ रुला-रुलि रुनानै फुनां सिगौ माबार आलि-उलि खोनानै लाखानानै। मोननैल' खाना रनज'नायालाय मोननैखौबो रुजोबनोसै। रुनायखौ जानो हागोनसै बे!
हानाय हायै थावनाय थावै
रुनाय बायदि गोथाव जायाब्रा नों जाना हाया रुनायखौ जानो हासिनो।
रुग्रोरनै माइ गायाबा बेखौ जाग्रोनोसै।
जायोलै। बिलाय मा खैदिन जाजानो माइ गायनाय गायजा गायखांजासिमानो जाजानाय नङा।
उम
ओंखायनो मोनसे सोंनानै लाखाबावसै मिनिटखौ थाङा थाङा मोनोब्रा दा दासो सात साट मिनिट जानो नागिरदों।
नायलाय लायबावो आरो।
उम। ओ गावनो बन्द' जा
आयै आह उन्दुनोसो ओंखारबाय आंहा।
सानबैसेनि उनाव लांफैमारगोन नों अमाखौलाय अमाखौ?
अमा? बेलाय बे गावसोर दा माइ गायखां- बानो लांगोन ना।
मोननैखौबो गायो बेखौ हाबो ओइ दाराबारिखौ हाबोबाय?
हाबोबायनो ओमफ्राय नैबे माबाया जोसाया नै- बे फुखानाय नैबाव एसेल'सैना थोदेरा र'न्जन बाव इसे दंबावोना फुखानाया बागानाव।
उम।
बे बिगासे थांबावलाना बै रनज'-रनजितखौ फुदेरनोसैनो गाबोन एसे।
उम गावनाथ' बिगासे ल'खा ब्रा खोथियानो माहायथो मोननो थोनो मा बि- सां बायदोंमोननो सारि किजिना
ओम देर बिगा थांनाय जाहसै ब्रा आ दा नैखौ गायबावगोन नालाय। एसे फुदेरनांगोनसो।
देर बिगाबो थांलादां
थांनाय नङा खोमा दङबा लांफैयाखै गाबोनसो फु
है दहाय बेलासियाव लांफैदों रा
आ
बे गथ'फ्रा जोंनि आफा फैबाय होननायानो माथो अब्लानो फैगोना राजा
मा समाव?
सानसु आव दुब्लिुयाव फैनानै आं खदाल दोब्ला लांफैबाय रा
ए माइसो लांफैदों?
सानजोफुआवबो रायलायफैखायाखैबो
माथो आं अमा आदार हैबासो दंमोन
बाहाय।
खोथिआया
मा समाव।
बेलासियाव मोनाब्लियाव अमा दारहैबाबो खोथिया दङ ना।
ओमबा माथो लांफैदों बियो दहायलाय।
एसे नांदेरगखौ लांफैदोंदां।
नैबे बालायाव दोनदोंना गारिखौ आं नाहरदोमोनना गारिया सोरनि माय नामा‌
आखायसे आखायानैै नांदिगौखौ लांफैदोंदां
बिदिनो जानो हागौ।
आं खोथिया दं बादि मोनदोंहाय अमा आदारहैबा।
ना दोनफैदोंसोनदां होमबालाय दोनफैनायाथ' बिसोर दोनफैनाय नंला दां बे खोथिया माबाखो।
दोनफैयाब्रा बे खोथिया दंखायो मैयानिफ्रायनो लांखायाखै। थोनायखिनिखो खानानै आखाायसे आखायनि नांदेरगौ लांफैदेरदोंसो बियो
खेल गैया आङो थथ' गाबनायबो खोनायाखै माथो
हाबफैदों रा गारिया।
ए। मिथियासां आं मा खालामामोन
नोङो।
उम
नों माबा खालामबाय मा मावामोन नों बेसोर
हाग्रा फुबा हाग्रासो फुदोंमोन आं। खदाल दोबा नों।
बे हाग्राायाव फुनाय टाइमाव नोगोर
आं खोनायाखै जिखुन जाया ट्रेक्टरखौ
हाग्राखौनो फुदोंमोन
गारि हाबनाय खौनो खोनाबावाखै आं।
लिजाम मोननानै बामनानै माबादोंमोन दा बाबा फैदों
ओरैनो खेलें खेसें माबो बामख्रबबाय थायो बाबाबो मोदोमदांफाबाय थायो बिनिखायनो सैया सुखुवा जालायलांबाय गोसोखांनायजों जानो खालामोम खैलोम मिलायैजों
खांख नाङाखै खोमा जायाखैना दिनै
सोरबाथो गेलेयाबाबो जाया
बावबो एसेल' जाबाय आरो न'आवबो जाबोखायाखैनो ओंखायनो खालाम खैलोम सुखुवाखै दिनै नङाबालाय मैया एसे गोसोखाङाखैमोनलाय मैया दाखालि जानाय
फुङाव जाबो खायाखै
गैया जायाखैना मायाखै होनदों बावबो नै खब'थामसोल' जानाय
ओ
सयाबिनखौहाय बेदर नंदोंमोन दा आद्रि आद्रि खानलायलायनानै खाबाव सुबाय दाना ओरै एरबाय माबाजों मा होनोमोनलाय आखाइजों ओरै माबाय बिसिबाबो जाया जाया ओमफ्राय खुगायाव सोबाय थावै मोनाखै बे
उम
जाहां जायाहां जालाय लायबावो
मा थाइबनि माबा नंबाय बे
उम ओमफ्राय खुनुरुखुम जाबाय गरनै होदोंमोन आं उम ओमफ्राय दावउदै एसे होज्रदफिननानैसो दाउदै होनानैसो दावदै नुनानैसो दाउदैजों खेबखां खेबखां एसे खब'ब्रैसो जादों ओमफ्राय नै जाखांबायबो बेग लाबायबो थांनो
दहैहाय सानसुआव
बिलासिङावबो गायलायदों होमबालाय
उम
बेलासिआव बेसे गोबाव गायनांखो
मा समाव
दहाय ना ना बिलासो गायनांङाखै
बिलासिङाव गायनायखायनोथ' गालांदों माबा गायनाङाखैनो